खोरां
औ खोनादों नोंथां।
गिबियावनो खुलुमग्रोबाय आरो गोजोन बेलासेनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथां नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहर बावहरनाय थाबाय।
औ जों आं दा ओ नोंनो ओ गरम बोथोर गोजां बोथोरनि बागै एसे मा फाराग दोंङो गोजां बोथोर गरम बोथोराव बिनि बागै आं एसे ओ फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ गरम बोथोर होनोब्ला जोङो गरम बोथोराव बिराद गरम जायो।
औ
औ गरम बोथोराव जोङो ओ गरम बोथोर सफैब्ला जोङो ओ माइ आबाद ओ बायदिसिना आबाद मावो आरो।
ओम
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना गरम बोथोराव ओ बांसिनानो आबाद मावो आरो।
ओम
आरो बोथोरफोराबो एसे मोजां जायो आरो अखा हानाय ओ बिदिनो अखा
अखा हानाय ओ अखा दोमहैनाय बोथोरा मोजां जायो आरो। बार खोलो खोलो ओ दुब्लि फोरावबो जोङो जिरायना थाहैनो हायो।
औ
बिदिनो ओ आबाद आबाद बुंनो थाङोब्ला जोङो गोलोम बोथोरावनो बांसिन आबाद मावो जेरै माइ ओ बिदिनो पथल जिंखा खांख्रि ख्रेल बिदिनो बायदिसिना थास' बिदिनो बायदिसिना बायदि बायदि मैगंफोर गायो आरो जोङो
औ
बांसिनानो जोङो बेफोरदि मैगंफोरखौ गायनानै जोङो ओ मोजां मोजां फिथाइ मोनजायो गोथां गोथां फिथाइ मोनजायो ओ बिदिनो मोजां मोजां मोनजायो आरो। आरो गरम बोथोराव जोङो लाइन गैयाबानो जों न' सिङाव थानो हाया मानो होनोब्ला जोङो बिराद गरम जायो न' सिङाव थाबाबो लाइन गैयाबा जों फांखा सालायनो हाया नालाय बेनिखायनो बिराद गरम जायो
औ
न' सिङाव थानोनो हाया जायो
औ
लाइन फैयाबा गरम बोथोराव बारहुंखा बिदिनो सार अन्थाइ गावनायफोरा अखा हाबा बिदि जायो आरो बार अखा बिदि जाबा सारअन्थाइ गावनाय जाबा खौ गिनांगौ जायो आरो आरो साना गोलाव जायो आरो
औ
दा बुंनो थाङोब्ला दा गरम बोथोराबो मोजां आरो गोजां बोथोराबो मोजां गोजां बोथोरा गोजां बोथोरा ओ गोजां बोथोर होनोब्ला जोंना गोजां बोथोराव ओ सानाबो गुसुं जायो
औे
आरो जोङो बेयावबो आबाद मावनाय जायो आरो खामानि फोर मावबा जोङो हाजिराफोर मावबा जोङो बिराद ओ मोजां मोनो आरो हाजिरा मावबा साना गुसुं नालाय जोङो हाजिरा मावबा जोङो दसेनो ग'नाय मोनो आरो सुति जेनेबा बिदिनो मोनो आरो ओ बेयावबो जोङो ओ गोजां बोथोरावबो आबाद मावो बिदिनो कबि, फुलकबि, बान्दा कबि बानलुबो गायो आरो
औ औ
आरो जोङो न' सिङावबो ओ कम्बल खाख्लुमनानै उन्दुना थानो हायो आरो
औ
ओ बार नांलाया गोजां बोथोरावथ' बिराद गोजाङो नालाय बिनिखायनो जोङो कम्बल जोंनानै बांसिनानो उन्दुना थायो आरो
औ
गोजां बोथोराव जोङो ओ मागो फैयो नालाय मागोआव जोङो ओ फुजा फुजा होयो मागोआव गोजां बोथोराव बेहाय जोङो फुजाफोराव ज'ज' थांनो हायो ओ बिदिनो ग'स्ला लंपेन्ट ओ गांफब-जोमफब ज'न्था जोङो बेफोर गाननानै जोङो थांनो हायो आरो गोजां बोथोराव गरम बोथोरावथ' जों बिदि गानफब-जोमफब थानो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो ओ इदिनो लान्थिफोर थानांगो जायो आरो बार बारखो नांगौ जाबाय थायो गोजां बो थोराव आरो गानफब-जोमफब जेकेट, सुइटार बिदिनो लंपेन्ट ज'न्था कम्बलफोरखौबो जोमनानै जोङो थायो आरो
औ।
गोबां गो मो जोङो गोजान गोजान दावबायलांनोबो जोङो हेलमेट गाननांगोन ग्ल'बस गाननांगोन आखायाव ओ बिराद खुवा खुयो खुनाय जायो आरो बिनिखायनो जों बेफोरखौ गाननांगो जायो आरो आं मिथिनायाथ' बिखिनियानो नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे गोजां बोथोर गरम बोथोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
दे फोरमायनायसै
जों गोजां बोथोर आरो गो गरम बोथोर बेनि फारागखौ नायनो थाङोबा जोंना गरम बोथोराव जोंना फिथाइ-सामथाय बेबादि थाइजौ खान्थाल आनारस बेफोरखौ जोङो मोनजा मोनजायो आरो गोजां बो राव बेफोरबायदि फिथाइया थायनो थाङा
औ औ
आरो जोंना गोजां बोथोर मोनफैनाय लोगो-लोगो जोंना मागो जायो बेवहाय मागो जा जोंना फिथा जानाय बेफोरबायदि जायो आरो
औ
जोंनो गोलोम बोथोराव बांसिनानो नों दानि होनलांबाय आबाद मावो होननानै बा गोजां बोथोरनिफ्राय नंगौ ग गोरो गरम बोथोर फ्राव जोंना बांसिन आबाद मावनाय जायो।
औ।
जेरै जों गरम बोथोरखौ नायनो थाङोबा फार जों जोंना मा गरम बोथोरा गरम बोथोर जानाय लोगो लोगो जोंनिया दंफांनि बिलाय बेफोरो राननो थाङो। गोजां बोथोराव जोंना जेब्ला गोजां बोथोर जायो अब्ला दंफांनि बिलाय बेफोर रानस्रिनानै सिरिजोबनाय जायो आरो।
औ।
बेबायदिनो गरम बोथोराव जोङो गरम बोथोराव मानो होनबाथाय थानो थानो सुखुव आरो गरमजोंनो माने गोजां बोथोराव बेफोरबायदि जाया। गोरो गरमनानै जों मा खालामगोन मागोन बेफोरबायदि जायो आरो।
औ।
गोजां बोथोराव जोङो गोजांनानै जों गानफब जोमफब बेफोरबायदि देलामाला थानो हायो आरो।
औ नंगौ।
नाथाय जों गोजां बोथोर ग-गरम बोथोराव बेफोरबायदि हाया।
औ।
जोंना दा बोथोराबोथ' जोंना गरमनिख्रुय गरम बेफोरबायदि जाबोगासिनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो दा बांसिन गरम जा-जाबाय थायो आरो। सिगांनि बायदिथ' बेफोरबायदि सिगांनो बारा एसां गरम जाया गरम जायामोन। दानि जानाय बायदि। बेबायदिनो आरो जोंना गरम बोथोर होनबाथाय। जों गरम बोथोराव गोबां बेफोरबायदिनो फिथाय सामथायखौ मोनजानो थाङो।
औ।
आरो गोजां बोथोराव जों बेफोरबायदिहाय मोनजानो थाङा आरो। जों गरम गरम बोथोराव जोङो बेफोरबायदि नों होननाय बायदि गाख्रियो जिंखा पटल थायबें। माय बेफोरखौ आबाद मावनाय जायो नोंगौ जोंना बांसिनानो बै गरम बोथोराव बेफोर आबादखौ मावनाय जाखायो।
औ।
जोंना गोजां बोथोरनिफाय गरम बोथोराव बांसिन खामानि खामानिया बाङो आरो माने बांसिन जायो गरम बो थोराव गोजां बोथोरनिफ्राय।
औ।
जोंना गोजां बोथोराव बारा बिब्दि आबाद मावनाय जाया। आबाद मावनाय होनोबा गोजां बोथोराव जोंना बेसर नों दानि होननाय फुल कबि बान्दा कबि अल कबि। बानलु बेफोरखौ मावनाय जायो आरो आं मोनथिनायाव नोंथां। बेबायदिनो जोंना गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बा आंथ' बारा मोनथिला नोंथां नोंथाङा एसे मोनथि एबा फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां गोजां बोथोर आरो गरम बोथोरनि फारागखौ।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनाथ' दा गरम बोथोराव गरम बोथोर नालाय जोंथ' दा ओ जेरावबो थांथ'नो हायै जादो। गरम गरमजोंनो जोंनिया दा ओ आगोलनि बायदि एमान गरम जायामोन आरो दा जोंनिया बांसिन गरम जादों।
औ।
बिनि थाखायनो जोङो ओ दुब्लियाव खामानि मावनो ओ थांबाबो जोङो दसे दसेनो जिरायनांगौ जायो आरो। गरमनि थाखायनो दसे मावलायबाय दसे जिरायलायबाय बिदि खालामबाय थानांगौ जायो आरो।
उम औ।
खामानि मावबाबो जोङो ओ दै दै गैयाबानो जों थानो हाया। बेदि जायो आरो।
औ।
बिनिखायनो जोङो दा गरम बोथोरखौ एसे मोजांबो मोनो एसे गाज्रिबो मोनो आरो।
औ।
मानो बुङोब्ला बिराद अयथासार गरम जायो नालाय बिनिखायनो
औ।
गोजां बोथोर गोजां बोथोर बुङोब्ला जोङो गोजां बोथोरावबो ओ खामानिफोर मावनो हाया। बिदि जायो आरो खवा खुजोबनानै थायो।
औ
दुब्लि दुब्लिफोराव लामाफोराव जों अबावबा थांनो नागिरबाबो लामा नो होथेेजोबनाय जायो खुवाजोंनो।
औ।
बिनिखायनो जोङो ओ गोजां बोथोरखौबो एसे ओ मोजां मोना आरो।
औ।
आबाद माव आबाद नो गोजां बोथोरावबो आबाद खौ मावनाय जायो खिन्थु ओमबाबो बारा मावनाय जाया आरो।
औ।
गोजां बोथोराव जोङो बैग्रि ओ बैग्रि बेलाथि बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो।
औ औ।
बग्रि बिलाथिखौ बोरै गायो होनोब्ला जोङो बेखौ सिगाङावनो जोङो बेखौ हाखौ जावग्रोनानै जों बेखौ गायना दोननाय जायो आरो ब आरो बिनि उनाव जोङो हासार मुलि बायदिसिना होयो आरो आबाद आबाद खालामो आरो बिफांखौ जों बिनि उनाव जोङो फिथाइ फिथाइ थायोब्ला जों बेखौ फाननानै रां खामायो आरो
जानोबो मोजां बग्रि फिथाइया आरो जों बे बग्रि फिथाइखौ गोग्रिै फिथाइनिफ्रायबो जोङो बेखौ जोङो खानानै फोरानना दोननानैबो जों बेखौ जानाय जायो आरो
औ
आरो बिदिनो कबि बायदिसिना मैगंफोरखौबो जोङो आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ बोरै मावनाय जायो होनोब्ला जोङो सिरनो हालेवनानै जों बेखौ गायनानै जों बेखौ जोथोनै लाखायो आखिनांगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ फिथाइया थाइबा जों बेखौ जायो आरो बिदिनो बेसर बेसरफोरखौबो जोङो बांसिनानो गायो आरो दै्लाां गोजां बोथोराव
औ
अ जेब्ला गरम बोथोरावथ' जोङो माइ गायो नालाय बेखौ गायखांनायनि उनाव जों बेखौ खौ हाखांनानै माइखौ हाखांनानै जों बे बेसरखौ हालेवनानै जों बेसरखौ फोनाय जायो आरो
औ
आरो सबायफोरखौबो जों